अ हेलौ खालामदों। खालामदों खोनायाखैना। हेलौ। खोनादोंना।
हेलौ औ खोनादों खोनादों।
मा खालामदों।
आं दं ओरैनो।
ओम बहा दङ।
आं बै हस्टेलावनो दं गुवहाटि इउनिभारसिटिनि।
औ।
औ।
नो मोसानायखौ गारबाय नामा।
आं मोसानायखौ गाराखै आदा आङो। आङो सोलिबाय दं आंनि मोसानाया।
अ ओइ मा मा मोसायो नोङो।
आङो। ओरैनोथ' मोसानाया आङो बै बर'निखौ ट्रेडिसनेलखौबो मोसायो आरो आं। क्लासिकेल जायो
औ नोंनिखौ बारा मोजां खोनायाखै दे
औ औ।
माने नोंनि रायज्लायनाय सावनाआ मोजां क्लियार फैयाखै
औ।
ओरैनो क्लास क्लासिकेल मोसानायफोरखौ रोङ ना रोङा?
क्लासिकेल दाआङो मोसादोंमोन रोंगौ नाथाय आङो आंनि बे करस कमप्लिट खालामजोबनो हासै आरो
अ ओमफ्राय सिगांफ्राव मोसानायफ्राव ओरैनो कम्पिटिसनफ्राव बादायबोदोंमोन नामा
औ आं बारायदों आदा आङो बारायनायाव मोननैसो प्राइजखो मोननो हादोंमोन आगोल नाथाय
औ औ
सं थांदोंमोन इनस्टिकिउट दंमोन आदा बै क्लासिकेल दडान्सफोर बे माने जोंना जोंनि जायगायाव सोलिदियासै माने माने बेनि जायगायाव गुबुन मोनसे बेलेग इनस्टिटिउट लाबोना होनायखाय जोंनिया बे इन्स्टिउटा सिलियासै
मोसानाया मोनसे मानसिनि देहायारि जा सावस्रि बेखौ मोजाङै लाखियो बियो जायखौ जों प्रेकटिस खालामबाय थायोब्ला जोंनि देहायाबो मोजां जायो जोंनि साननाय हनाया मोनसे मोजाङाव थायो बेखायनो जोङो जोंनि मोसानाय अराय सम लाखिलांबाय थायोब्ला मोजां जायो बेखौ आंनिफ्राय आङो नोंनो एडभाइस होबाय। लाखिलांबाय था बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि जे दोरोङारि मोसानाय जेरै खेराइ मोसानाय बैसागु मोसानाय बिदिनो गोबां रोखोमनि मोसानाय दंना बेफोरखौबो जोङो हायोब्ला जों लांफाबाय थानो नांगौ आरो अब्ला जोंनि हारिमुवाबो थांनानै थागोन लोगोसे जोंनि बे हारिमुवआवनो हाबफानाय बे मोसानायाव जोंनो नांगौ जानाय गहेना गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना गामसा आर'नाइ बैफोरबो जोंनि मोनसे हारिनि मोनसे मोनसे रिफेस प्रेजेन्ट थिसन नङो नङा होमबा बेखौबो जोङो जोंनि आइडेन्टिटि महरै सिनायथि होयो बेबो जोंना बे मोसानायखौ जोङो दोरोङारि मोसानायखौ जों लांबाय थायोब्ला बेबो जोंनि गेजेरावहाय मा जागोन सिनायथिबो मोनगोन थांनानैबो थागोन आरो
औ
बुजिबाय दा।
औ बुजिबाय।
एमफाइ आं नोंनो एडभाइस होबाय दा नों ओरैनो मोसानाया जेनेबा हमना ला बादायलायनाय बा बान्थानि बेनि थाखाय ननोङो बहाबा कम्पिटिसनफ्राव बादायलायनाया बेसे गोबाव जाखो।
आंनाथ' आदा बेयो गोबां बोसोर जालांबाय आङो आगोल स्कुल जेब्ला आंनि स्कुलिं टाइमावसो आंङो बेखौ मोसादों मोनो दाथ' बे जोंना इउसुदाबो आं आनो खिन्थााय बेना जोंना इउसुदा बाइलांबाय होननानै बेनि थाखाय आङो कन्टिनिउ खालामफिननो हायासै आरो आदा बाइ दा आंनिया बे बादायलायनाया एसे
गोबौआनो जाबाय क्लासिकेलनि बिथिङाव नाथाय जोङो बै बर'नि दोरोङारि बिथिङाव मोसादोंमोन जोंबो रोनसोन्रि मोसादोंमोन दाहाल थुंग्रि मोसादोंमोन बेवहाय बेवहाय जोङो थांनाय बैसागोआव गोबां गोबां जायगायाव जोङो कमपिटिसन गाबोदोंमोन बेयाव जोङो गोबां बान्था मोननो हादों आदा बेवहाय औ औ
थायोब्ला नैबे जोंदि जोंनि दोरोङारि मोसानाय बेखौ नोंथांमोनहा मोसादों होननानै बुंदों बे मो मोसानायखौ जेरैबायदि बादायनाय स्तेजसिम लाबोदों बेखौ जोङो नमेलि बो मोसानो हागोन बादायलायनायावबो जों स्टेजाव लानानै फैनो हागोन अब्लासो जोंनि हारिखौ मोनथि बे नङा होमबा जोंनि हारिया मा जोंनि बर'आ मा बहा दङ मा रायजोआव दङ दा बेबायदिनो जोंनि हारि बेखौ जोङो सिगाङाव प्रेजेन्ट खालामोब्ला जोंनि हारिखौ जों सिनायथि होबाय बेजों जोंहा बाहेरायाव थाङो बा बर'जों लोगोसे जोंनि आसाम रायजोखौबो जोङो मा खालामनो हागोन सिनायथि होनो हागोन दा बेबायदिनो जोंनि मोस मोसानायाबो जोंनि मोनसे आइडेन्टित बर'आव गोबां मोसानाय दङ जों जाय बेफोरखौ जोङो खनसे रायज्लायगासिनो जोङो फोजोबनो हाया जेरैहाय नोङो खेराइ मोसानानै मोसानायावनो जिदाइनथा रोखोमनि बायदि बायदि मोदायि मोसानाय दङ। जेरै नाव जावनाय मैसो गेलेनाय बादालि बिरनाय जारा फाग्ला मोसानाय दाव थै लोंनाय मोसाग्लांनाय मोसानाय आरो बायदि बायदि मोसानाय दं बैसागु होनोब्लाथ' जों देमसि मोसानाय जोंनि मा होनो सेंग्रा सिख्ला मोसानाय बेफोरबायदि मोसानाय दङ आरो बेनिफ्राय जोंहा मा हाबायावबो जों जोंहा ओइ बैराथि ललिया ओइ बैराथि ललिया होननानै मेथाइ खनै खनै बैराथि थिया मोसानायबो दङ बेजों लोगोसे जोंनियाव बर'आव मा दङनो दावज्रुम मोसानाय होननाय दं आरोना जायखौ हौवा गोदाननि सिगाङाव हिनजाव गोदाननि बिब' जाय बेवाइ बियो दाउसाखौ खुयै खुयै बै हायाव खुयै खुयै माने बुयै बुयै मोसायोमोनो आरोना माने एदावोमोन आरो जंखायोमोन हौवा गोदानखौ अब्ला जोंनि लाजिनायफ्राबो खारगोन जोंनि मोनसे बन मिदिंआो मोजां जागोन सिनायलायगोन बैजों आंजों आस स मोन्नाया खारगोन बैफोरनि थाखायनो बेखौ मोसायोमोन होननानै मोनथिनो मोनो आरो दा बेबायदि मोसानायखौ जोङो माखासे माबायाव नुवाब्लाबो जोङो श' खालामनानै जोंनि गोदोनि गोमालांनो हमनायखौ जोङो मा आइडेन्टिफाइ खालामनानै मोनसे हारियाव बा जोंनि हारियाव बा बर' हारियाव बेबायदि दङमोन बेफोरखौ नोंसोरो दा मोसानो हागोन आरोना।
औ औ
हायोबा बेखौबो नोंसोर प्रेजेन्ट खालामलांबाय था आरो स्टेजाव दा जोंनि दोरोङारि मोसानायखौ जों लाखिनांगौ दा नोङो बेखौ स' खालामनाय लोगो लोगो गुबुनफ्राबो मोजां मोनगोन दा नों मोसानायावहाय मा गानो गामसा आर'नाइ आजिखालिथ' मा खालामो जोंना बर'नि कट गस्ला आर'नाइ गस्ला गाननानै मोसायो बेयो बांसिन समायखांहोदोंबो बेबायदिनो जोंनियावहाय मा मा दंमोननो गोदोनि दिनावहाय मोसानायाथ' मोसानाय थाखाबाय गाननाय जोमनायाबो गावनि अन गावनिनो थाखायायो जेरैहाय मा दंमोन दख'ना दख'नायाथ' बायदि रोखोमनि दङ जेरै दख'ना थावसि दख'ना ना बिदन सालालामाथा दख'ना आरो बेनो मोननै रोखोमनि सानजारि सोनाबारि लांगा दख'ना आरो अग्रं दख'ना दंमोन बेबायदिनो आर'नायइाबो मोनसे समनिफ्राय जोंनियावहाय मामोन ओ बेलेग एसे गुबुन महराव मोनो आरो एसे फिसा मोन दाना एसे गिदिर फैबाय आगराबो बायदि-बायदि बायदि रोखोमनि जाबाय कालाराबो दा बांसिनै माने मि खालामबाय गोदोनिया मामोन कालारा दंखायोब्लाबो माने माजों मा खालामोबा साबसिनयो बे बेफोरखौ गाब गानो रोंसिनगौमोन आरो ना दाना माने गाबखौ मोनसे लाबाय मोनसे-मोनसे बेखौ मेसिनाव होनानै दाबाय बिदि खालामो। दा बैफोरखौ जोङो माने गोदोनि समावनो थांफिननोब्ला मोजां आरो। दा बैफोरखौ नोङो स्टेजाव पारफरमेन्स खालामोबा लानानै फैफा जाय नोंखौ मालाबाबो गाहायाव दोना आरो ना बेखौ नोंखौ माने खौनो लानानै थांबाय थागोन
औ-औ आदा बुजिबाय।
औ-औ दा बेखौनो आंनिफ्राय आं नोंनो एडभायेस होयो बेनोमोन आरो आंनि सोंनाया। नोंखौ आङो खननैसो नुदों मोसानाय बादायलायनाय मोजाङानो मोसा फोथायो नोंथाङा बेखौ नोङो अराय सम लाखिलांबाय था। हायोब्ला नोङो नोंनि डिग्रिखौ फोजोबखांनानै नोङो ओ एस ए डिप्ल'मा मा हिसाबै बा एसे कर्स हिसाबै एसे माबा हिसाबै नोंनि ओ एडिसनेल मोनसे हुदा प्रेक्टिस हिसाबै नों लांफा बहाबा फसंथानजों कलाब्रेसन जा बहाबा फसंथान मोनसेजों सेन्टार मोनसेजों नोङो एडमिसन लानानै दोननाय बेयाव सोलोंहै सम मोनोब्ला बेयावनो सम खाथायो मानो होनबा बेजों लोगोसेनो नोंनि गोसोआबो गोजोनगोन नोंनि मायेन्दआबो फ्रि जानानै थागोन नोंहा मोनसे सिनायथिबो मोनगोन लोगोसे नोंनि देहायाबो मोजाङै थागोन आरो।
औ-औ होननाा बुजिदों।
बुजिदों ना।
औ बुजिदों।
औ-औ बेखौनो आंनिफ्राय आं एडभाइस होबाय आंजों रायजनानै गोजोन्नाय मोन्दों ना?
औ गोजोननाय मोनदों।
औ-औ-औ बेखिनिखौनो बुंनानै मा जोंनि रायज्लायनायखौ बे समावनो दोनथ'नोसै नामा।
औ दोनथ'जागोन।
बेखौ बुंनो सानो आं दिनै मा ओंख्रि जादोंमोन बेखौ आं माने नोंनाव सोंनो सान्दों।
दिनैथ' जों ओरै हस्टेलाव जायासै आदा ओंखामखौ जोंना बै हस्टेल खाथियावनो जोंनि बै मेनुयेललाहा जोंखौ ओंखामखौ जानो लिंहरदोंमोन बिस्रानाव जाना फैनायसै जोङो।
जोङो दाउजों जाबोबाय आरो दाउजों जाबोबाय आरो दालि दंमोन गुबुन- गुबुन ओंख्रि दंमोन औ। औ गोथां औ गोथावानो जादों।
खबर सबर मोजाङै दङ ना आङो जाबाय औ जाबाय आंबो हटेलावनो जादों। आं दिनै खबरफ्रा मोजां ना?
औ आदा मोजांव
औ बिदिब्ला जोङो उनफ्राव जेनेबा ओ सम मोनलायोब्ला सम नायनानै उनावहाय जों कल खालामफिनलायगोन दे आं बुंनायखौ नोंथाङा एसे गोसोआव सोनानै लाबानो जाबाय। बुंनाया मोजां जादों गाज्रि जादों आं मिथिला जिखुनु आंनिफ्राय बेखौनो आं नोंनो सा साजेसन होबाय नोंनि मोसानायखौ नों लाखिलांबाय था। नोङो नोंनि गोसोखौबो फ्रि लाखि प्रेक्टिसबो खालाम बेखिनिखौनो आं बुंनानै कलखौ बेखिनियावनो लाखिबाय दे औ दे गोजोन्थों